खोनादों
औ ओ नों थांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानै नोंथांखौ फन हरनाय जादोंमोन आरो नोंथां सावराय जागोनना?
औ नोंथां थारैनो सावरायनो हागोन।
अ बिदिब्ला जोंना आयदायानो जाहैबाय आबाद ओ बिदिब्ला नों थांमोननि ओनसोलाव ओ जोंना गोदो माबायदियै आबादखौ माबायदि हुदायै मावनाय जायोमोन। बा मा रोखोमै आरो आथिखाल समाव माबोरै मावनाय जायो आरो नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ दा सान्दै मा आबाद मावबाय दोङो नोंथाङा फोरमायनो हागोनना?
औ नंगौ नोंथां थारैनो हागोन ओ आबाद बुङोब्लाथ' जोंनिया दाल' नङा जोङा गोदोनिफ्रायनो माव आ आबादखौ मावो बा जोंनि आबाया आबादा जाहैबाय जोंनिया मोनसे गुबैयै खामानि बायदि नङा ओमबा नोंथां?
औ
औ आरो लोगोसेनो जोङो आबादखौ मावफानांगोन मानो होनोब्ला जोङो आबाद मावोब्लासो जोङो ओ बैफोरनिफ्राय माइ आबाद मावनायनिफ्राय ओंखाम बा मैगं थाइगं बिदिनो फिथाइ सामथाइ जानानै जोङो थांना थानाय जायो नङा ओमबा नोंथां?
औ
अ बिदिब्ला नोंथाङा सोंनायानो जाहैबाय दा जुगाव बा दानि आथिखालाव आबाद मावनाय आरो गोदो आबाद मावनाय जोङो एसेबाबो जों फाराग खौ नुनो मोनो। ओ मानो बुङोब्ला जोङो गोदो आबै आबौमोननि समाव आबाद मावनाया एसे आला दामोन नाथाय जोंहा दा बिगियाननि जुगाव मावनाय आबादफोरा एसे आलादा जेरैखि जोङो बुंनो थाङोब्ला ओ जोङो नुनो मोनदों बा मिथिदों गोदो जोङा आबै आबौमोना आबाद मावनाया बिसोरो मोसौजों नांगोलजों हेवनानै आबाद मावनाय जायोमोन आरोखि नोंथां।
औ
बिथांमोना बिदिनो ओ फुङाव थाबैनो सिखारनानै बिथांमोना मोसौ हाल होलांनानै बिदि दुब्लि फोथारफोरखौ हेवहैयोमोन आरो जेरैखि माइ गायनाय समाव बिथांमोना थाबैनो आ सिखारनानै दुब्लिफोरखौ हेवोमोन मानो बुङोब्ला ओ नांगोलजों हेवनाय नालाय सानसेआव नो ओ जायैनि थाखाय बिसोरो बिदिनो गोबाव सम लानायनि थाखाय बिसोर थाबैनो फुङाव सिखारनानै बा आबाद माव मावनायनि बेसेबा सिगां बिसोर दुब्लि फोथारफोरखौ हेवनानै दोनोमोन मानो बुङोब्ला जोंहा आथिखालाव जोंहा मा जाहैबाय जोंङो आबाद मावनो थाखाय जों मोसौ बा नांगोलजों जों हेवनायखौ नुनो मोनला गोबां खमखौनो नुयो बुंनो थाङोब्ला जोङो नुनो मोनलानो बिदि आरोखि मानो बुङोब्ला समनिबो आंखाल बेनि जाहोनाव जोंहा जानो हागौ बिदि गैलाबा जोंहा मोसौ बिदि हाल फोरखौ जोङो फिसिनाय नुनो मोनला जेरै जोंहा दा आथि खालाव बिगियाननि जुगाव जोंहा ओ ट्रेक्टर ओंखारबाय जोङो खम समावनो जोङो बिदि ट्रेक्टरजोंनो जोङो सानसेयावनो जि बिघा नैजि बिघा गाहाम जोङो हेवनो हायो आरो बा बिदिनो जोङो दुब्लिफोरखौ फोमोननानै जोङो आबादफोरखौ मावनाय जायो नाथाय जोंना गोदो आबै आबौमोननि सोमाव मोसौजों हेवनायखायनो जोंहा बिदि सानसेयाव जानो हागौ बिथांमोना ओ से बा नै बिघाल' बिदि हेवनो हायोमोन आरो बेनिखायनो जोङो गुबै जोङो बैयाव जोङो फारागखौ नुनो मोनो ओ लोगोसेनो आरो जोङो नुनो मोनबावो जे गोदोनि आबाद मावनाय आबै आबौमोननि समाव बिथांमोना आबाद मावनो थाखाय ओ गावनो न'आवनो हासार महरै बिसोरो जेरै गोबोर हासार बा बिदिनो जाबोर जालानिफ्राय सोमजिनाय बा ओ मैगं थाइगं बिगुरफोरनिफ्राय सोमजिनाय हासार आरो बोरमा खि बेफोर हासारफोरखौ बाहायनानै बिथांमोना आबाद मावो जायो मावोमोन आरोखि नाथाय जोंनिया दानि जुगाव मा आबाद मावनो थाखाय ओ बिदि बारा अर्गेनिक हासार बा जिबियारि हासार बाहायनायखौ नुनो मोनला जोङो दा मा नुनो मोनो जोङो रासायनारि हासार बाहायनायखौ जों जों नुनो मोनो जेरै ओ पटासियाम फसफरास इउरिया बिदि हासार बाहायनानै आबाद मावनायखौ नुयो आरोखि नोंथां मानो बुङोब्ला औ जोङो बैफोर हासारखौ होनानै मावोब्ला जोंहा खम समावनो गोबां रोखोमनि मैगं थाइगंखौ जों थाबैनो मोननो हायो बा जोंहा मैगं थाइगंफोरा सेवनानै थाङाबा बिदि जाया गाज्रि जाया आरोखि नोंथां लोगोसेनो गोबां रोखोमनि जोङो फसलफोरखौ मोननो हायो बेनिखायनो जोंहा ओ दासान्दैबा जोंहा दा आथिखालनि जुगाव बिगियाननि जुगाव जोंहा बांसिनानो रासायनारि हासार होनानै आबाद मावो आरोबाव जोंङो ओ नुनो मोनबावो जोङा गोदोनि समनि आबाद मावनायाव जोङो बा दानि समनि आबाद मावनायाव जोंहा गोदो आबै आबौमोननि समाव मा जाहैबाय आबाद मावब्ला बा माइ गायोब्ला बिदिनो सावरि जानायखौ नुनो मोनोमोन जोङो ओ लोगोसेनो बदलबो गायलायोमोन थिग बिबदिनो आलु बुरनाय बा बेसर फुनाय सबाइ मथर बिदि फुनायफोरावबो सावरि जायोमोन बा बिदिनो बदलै ओ फुनो थांनाय आइजोफोरनो बिदिनो थाव फेरेदबा थाव हरोमोन बा सबाइ एबा म थर एसे एसे हरनानै बिदि फुनो होयोमोन लिंथुमनानै आरोखि नोंथां
औ
नाथाय जोंहा दानि समाव मा नुनो मोनो जोंनि आइजोफोरा बिदि सावगरि बा बिदि बदल गायनाय गैला जोङो नुनो मोनो दानि आइजोफोरा रां लानानै माइ गायो सानसेयाव ओ जोंनि ओनसोलाव बिदिनो थामजौ बाजि बा ब्रैजौ बिदि लानानै जोङो माइ गायो मानो बुङोब्ला गोदो जानो हागौ बिदिनो गाव न'आवनो थोजासे मैगं थाइगं गायोमोन बा बिदि मुवा बेसादफोरा बिदि बांद्राय बेसेन गोसा नङिनि जाहोनाव जानो हागौ बिदि सावरिबा बदल गायोमोन नाथाय जोङा आथिखालाव नुनो मोनो जोंनि बिगियाननि जुगाव बा दानि समाव गोबां बेसेन गोसा गासैबो मुवाफोरानो बा मैगं थाइगं फिथाइ सामथाइफोरानो जोंना जोबोर बेसेन गोसा बेनिखायनो जोंहा रांनि बो आंखाल बेनिखायनो जोंनि बर' आइजोफोरा रां लानानै माइ गायनाय बा बिदि बेसर फुनाय सबाय मथर बिदिफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरोखि नोंथां जोङो बै फोर बैफोर फारागखौ जोङो गोबां नुनो मोनो लोगोसेनो आरोबाव जोंहा गोदो ओ माइफोरखौ खासिजोंसो हायोमोन बिदिनो लोगोसे ला खासि जों हाना न'आव बानना लाबोनानै बानना लाबोनानै बिदिनो मोसौजों हरफाथोलो नानानै बेखौ साखोन सिखोन फेरदो जिगाबफोरखौ हुनानै बे माइफोरखौ ओ जावस्रा जावस्रा मोजाङै जाबोरफोरखौ गारनानै मोजाङै गोग्गो माइफोरखौ बिदिनो दुलि बा दुख्लिफोराव दोनथुमनायखौ नुयोमोन नाथाय जोंहा दानि समाव मा जाहैबाय दुब्लियावनो जोंहा खायफाया ट्रेक्टरजोंनो हायो क्टर जोंनो दुब्लियाव नाखायो आरो जिगाबा जिगाब बा माइया माइ एस्रा आलादा आलादा ओंखारो बिदिनो माइफोरखौ लाबोनानै जोङो बाख्रि बा दुलिफोराव दोनथुमनाय नुयो आरो नोंथां बिदिनो जोंहा गोदोबा जोंहा दानि आबाद मावनायाव गोबां फाराग सोमजिनाय बा जो सोमजिबाय बा जोङो नुबाय आरोखि नोंथां
औ बिदिब्ला नोंथाङा औ नोंथां नोंथां बुंनाया सैथोआनो आरो जोंना गोदोनि आरो दानि आथिखालनि जों आबाद मावनायाव फाराग नुनो मोनो आरो जेरैबायदि नोंथाङा फोरमायदों बिब्दिया सैथोआनो आरो आरो जोंना गोदो जेरै आबाद फोथारफोराव बांद्राय रासायनारि हासारफोर बाहायनाय जायामोन आरो नाथाय जोङो आथिखालाव बिबदि रासायनारिक हासार बा बायदिसिना दा मुलिफोर बाहायाब्ला जोंना आबादफोरानो मोजां जायैखौ जोङो नुदों आरो जायनि जाउनाव औ जायनि जाहोनाव जोंना आबाद फोथारफोराव बांद्राय मुलिफोर होनानै जोंना आबादा थ' मोजां जायो नाथाय जोंना बेफोरो आबादफोरखौ बा मैगं थाइगंफोरखौ जों जायोब्ला देहाफ्राव जोङो खहा जानायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दं आरो नोंथां बेबायदिनो औ बेबायदिनो जोंना गोदो जेरै बांद्राय रासायनारिक हासार बाहायिनि थाखाय जोंना हाफोराबो मोजाङैनो थायोमोन नाथाय जोङो आथिखाल समाव नुनो थाङो जे जोंना हाफोराबो बिब्दिनो खरां जालांनो हमबाय बा हासार गैयि जालांनो हमबाय आरो बिबदिनो औ जोंनाबो गोदो जेरै आबाद फोथारफोर राव मावनोब्ला बांसिन जेरै मोसौ हालिजों एवनाय जायोमोन जेराव जोंना समफोराबो गोबाव लायोमोन आरो मावनायफोरावबो एसे खस्थ' जायोमोन आरो। जेरै मोसौ औ मोसौ हालिजों जोंहा जेरै माइ आबाद। बाद मावनो गोनांब्ला जोंना फुङावनो सिखारनानै जोंना आबौ आबैमोना खौ जोङो हालेवनो थांबोनायखौ खोनाबोदों बिब्दियाव जोंना जोबोर खस्थ' जायोमोन होननानै खोनादों आरो। नाथाय जोंङो आथिखालाव ओ नुनो मोनदों जे जोंना बिब्दि फुङाव थाङालासिनो जोंना सानजौनानै थांब्लाबो जोंना सानसेयावनो बिगासेनि बारा जोङो हेवनो हानायखौ नुदों आरो। जेरै जोंनाथ' औ आथिखालाव जोंनाथ' ट्रेक्टर गोदोर बा ट्रेक्टर फिसा बायदि ओंखारनायनि जाउनाव खम समनि गेजेरावनो बिब्दि खामानिफ्रा थाब जायो आरो।
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
बेबायदिनो जोंना आबाद फोथाराव मावनाय बुङोब्ला ब्ला आदब खायदा आदब खायदा बुङोब्ला जोंना जेरैबायदि ओ माइ माइ मा होनो बिब्दि हा हाले एवनायावल' नङा जोंना जेरै माइ गायनायफोरावबो आथिखालाव जोङो बांसिन बिब्दि मेचिनफोर बाहायनायखौ नुयो आरो। आरो जोंना ओ मारा नानाय समावबो बिब्दिनो मेसिनखौ बाहायो। आरो जेरै हानाय समावबो जोङो बिब्दिनो गासैबो खामानिफोरावनो जोङो बांसिन मेसिनफोरखौ बाहायनाय नुयो आरो। ओ मानो होनोब्ला औ आथिखाल समाव बयहाबो एसे मावनो बालांनाय हुदाया जानानै फैनायखौ जोङो नुनो मोनगासिनो दं आरो। बेबायदिनो औ बेबायदिनो जोंना गोदो जेरै जोङो न'नि आबादफोरखौनो जायोब्ला जेबो बेराम आजार जायामोन बा गोख्रोङैनो थायोमोन नाथाय जों आथिखालनि सुबुंफोरखौ जोबोर लोरबांखौ नुदों आरो। जाहोना बेनो जे जोंना गोबां हासारफोर बा मुलिफोर बाहायनानै जोंना बिब्दि गोख्रों नंला देहाफोरा जायनि जाउनाव जोङो बिब्दि फुंफोरावनो उथिनानै जोंहा हाल हेवनायनि बिब्दि अ मा होनो गोहोबो एसे खम नुनो थांबाय आरो। जोङो आथिखालनि सुबुंफोरखौ बेबायदिनो ओ जों जोंना ओ माइ आबादनि अनगायैबो ओ उफ्रा आबाद बायदिबो मावनायखौ नुनो मोनो आरो जेरैबायदि जोंनाबो लायै बोथोर बायदिसिना आबाद जेरै मेसें बोथोराव आलादा मैगं आरो दैज्लां बोथोराव आलादा मैगं आरो जोंना माइ आबाद जोबखांनायनि उनावबो जोङो बे नारा थिलिखौ जोङो एवस्राङा लासे बेवहाय जोङो मटर आबाद बा जोङो सिबिं आबाद सबाइ आबाद बायदि मावनायखौबो जोङो नुदों आरो। बेबायदिनो जोङो थास' आबादफोरखौबो मावनायखौ नुयो आरो खायसेखौ जोङो बेसर आबाद मावनायखौबो नुयो आरो नोंथां
औ नोंथां थारैनो सैथो
औ नोंथा ओ बिदिब्ला जोंना समाबो जानानै फैबाय दिनैनि रायलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा
औ नंगौ नोंथां थारैनो दे बिदिब्ला नोंथां गोजोननाय थाबाय नों थांनिसिमबो अ